ओरैनो दं नै जिरायना। नोंलाय?
आंबो ओरैनो दङ।
ए।
फ्रि ना आब'आ?
ओं ओं फ्रि दं।
अ दे होमबा जोंहा बैसागुनि बागै दसे सावरायनि आब'।
ओ ओं दे रायज्लाय जागोन दे।
गोदोनिफ्राय दासिमाव लानानै रंजालि बैसागुआ माबायदि जौगाबोदों बा माबायदियैहाय जाफुंसार होयो बेफोरनि बागै
ओं ओं ओं दे।
आ बैसागुआथ' जोंनि बर' हारिनि मोनसे फोरबो जाहैबाय।
ओं ओं।
जेरै बिफां लाइफांनिफाय लानानै गासिब बो मिथिंगायानो गोदान महर लायो।
ओं लायोथो आरो बिफाङाव गोरलै गोरलै खि बिलाइ खिलिजोबो।
आरो जोंनाबो गाननाय जोमनायफ्रा बैसागुआवहाय गाजा गोमजा मोसा थारो गाननानै जोमनानै गथ' गथायाइ गथ' गथाइफोरनिफ्राय लाना बोराय बुरै
औ। बैसागुआ जोंनि मोनसे बे बर' हारिनि जोबोद गिदिरानो होननांसिगोन मोनसे रंजाथा-रंजा रंजालि बैसागु जाहैबाय। बैसागुआव जोङो बयबो गथ' गथायनिफाय लानानै आबै आबौ बोराय बुरि बिसोर लानानै गासिबो रंजानाय जायो बैसागुआव।
उम उम दामनाय देनाय गाज गाजा गोमजा गोगोम जाथारो।
औ। गाननाय जोमनायनिफाय लानानै फारसेनिफ्राय जोंनि बर' हारिया
उम।
जोबोद रंजानाय जायो बैसागुआवहाय नङा होनबा आब'?
औ समायफ्लेयोबो सब एखे एखे गाननानै जोमनानै
गथ'फोरनिफ्राय लानानै बोराय बुरैनिफ्राय लानानै। जोबोद रंजानाय जायो बे समाव। आरो गामि गामि फांसन मिथिंफोर खुंनाय जायो।
औ औ जायो आब। बयबो गेदेर उन्दै लानानै गासिबो जोङो न'खर न'खर हाबनानैहाय बैसागु मागिनाय जायो। बा न'खर न'खर हाबनानै जोङो रंजाहैनाय
उम उम उम मोसायो।
बैसागोआव गासिबो गोदान महर लायो हिसाबै बिफां लाइफाङावबो जोबोद ओ रानजिंनाय बिलाइफोरा सिरिनानै बिथराय खिलिनायखौ जोङो नु नो मोनो।
ओ नुयोथ' आरो जोबोद समायना जायो बे समावहाय दंफां लाइफांफोरा आरो गोसोफोरखौबो जोबोद गोजोननाय मोनो बिदि नुबाथाय।
औ।
न' न' मोसानानै मागिनाय फैसाफोरजों फार्टि जायो बयबो। नोंसोरथिंबो जायो दा बिदिनो बैसागु मोसाखांनानै फांसन आरो बैसागु फांसन मेला खुंनायफोरावहाय बे गोदान गोदान पास जानायफ्रा मेट्रिक हायार सेकेण्डारि पास जानाय साख्रि मोननायफोरखौ मान बावो ना?
औ औ औ बरायनाय
ओ बरायनाय जायो मान होयो। बयखौबो।
औ। बैसागु बोथोरावहाय जोंनि गोसोफोरा रंजानायजों उसिफावो आरो जोंनि गोसोफोरा गोजोनग्लाय गोजोनग्लायो आरो।
ओ ओं गोसोफोरखौ जोबोद मोजां मोनो। बे बैसागु बोथोर समावहाय।
औ दुखु दाहाफोरखौ दुखु दाहाफोरखौ ज्राब। गारनानै जोङो बैसागु बोथोरावहायो रंजानाय जायो।
अ माने दुखुआनो जाखाया बैसागुआवहाय सब रंजाजोबखायो।
औ थांखांनाय समफोरखौहायो बावगारनानै जोङो बैसागु फोरबोआवहाय जोङो रंजानाय जायो बयबो बयजोंबो गाजा गोमजा मिलायनानै
बैसागुआ जोंना गोजाम बोथोरखौ बिदाय होनानै गोदान बोथोरखौ बरायनाय जाहैबाय आरो।
आब'मोननिखै बैसागु फोरबोफोरा माबायदि सोलियो।
जोंथिंबो गोगोम सोलियो। जोबोद गाजा गोमजा सोलियो। गोजाम बोथोरखौ बिदाय होनानै गोदान बोथोर बोथोरखौ बरायनाय जाहैबाय नालाय। गथ' फोरनिफ्राय लानानै बोराय बुरैसिम जोबोद रंजायो। गोदान गोदान गानै जोमै बयबो न' न' थांनानै मोसायो बिदिनो मोसानानै मोसानायखौ मोजां नुनानै बयबो माने दान बान्था हरो आरो। बिजों बेजोंनो बैसागु मोसाखांबाथाय बिदिनो ज'नो गामिनिनो ज' बिदिनो फैसाखौ माखासे दोनो। माखासे पार्टि जायो आरो। आरो बिदिनो फानसनबो खुङो। फानसनफोराव फानसनफोरावहाय बिदिनो मान होसिगोन आरो बिदि पास जानायफोरखौ। बेफोरबायदि गोदोनिफ्राय लानानै दासिम सिम बुहुद सालायबोबाय बैसागुआ गोदोथ' बेफोरबायदि गैयामोन नालाय।
औ
दासो बेफोरबायदिया जाबाय आरो बिदिनो फानसन खुंनानै बिदिनो गोदान पास जानाय साख्रि मोननाय फोरखौ बरायनाय। बेफोरबायदिखौ लाजोब्बाय आरो जोंनि गाननाय जोमनाय, दानाय देनाय,
आथिखालाव हायो?
उम उम
औ बैसागु बोथोरावहाय सोरबाफोर फैबा आलासि फोर जाफैबा
आब' मोननिखैबो होनबा मोजाङैनो सोलियो आरोना?
ओं सोलियो जोंथिंबो। नोंसिनिथिंलाय?
जोंनिथिंबो बिदिनो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय दामजुफोर खौ दामनानै जोंनि खैबो बिदिनो दासिमबो आथिखालनि मुगायावबो गोदोनि माने दामनाय देनायफोर खौहाय दासिमबो बावगारनानै थाङाखै। बेफोरबायदि जामजुफोरखौनो लानानै जेरै खाम, जथा, सिफुंफोरखौनो लानानै दासिमबो जोङो
उम उम गोदोनि दामनाय देनायानो दं आरो दाबो बावाखै। गाराखै।
औ
खुगा मेथाइजोंनो मोसायोना? खुगा मेथाइ बानायनानैनो मोसा योदा?
औ औ औ खुगा मेथाइजों मोसानाय जायो।
जोंनिथिंबो बिदिनो ओ बैसागुफोर रंजायोब्ला न'खर न'खर हाबोब्ला जोंना एसे खेन्दाफोर हरनाय जायो । बेफोरखौनो जोङो बै सागु जोबोब्ला
औ
बिदिनो ज'नो रायजोयैनो गासिबो गथ' गथायनिफ्राय लानानै गेदेर उन्दै बोराय बुरि ज' जानानै लावखार ओंखाम बायदि मोनसे जानाय जायो आरो।
ओ लासाव गोग्गोम
जिया सोलियोना?
औ सोलियो जोंथिंबो बिदिनो गोग्गोम ज' ज' मिलायलायनानै नांलाया खमलाया बैसागु इदिनो ज' जालायो आरो । जोंनिया गोदोनिफाय नो नेम दंखायोना बियो मोनसे
औ बेनो बेनो बर'नि मोनसे नेम जाहैबाय न
ओं आरो बैसाग बैसागुनि सोमोन्दै माबाफोर दंबावो।
बैसागुनि सोमोन्दै होनोब्लाथ' आब' बर'फोरा जोङो दासिमबो गारनाय जाया आरोना गोदोनिफ्रायनो जिबायदि सोलिबोदों दासिमबो बेफोरबायदिखौनो नुनो मोनो।
बयबो उन्दैया गेदेरखौ मान होनाय।
औ।
सनमान होनाय इदिनो।
जोंना बैसागुआवहाय मोनसे नेम दङ जाहै बाय बैसागु जायैनि सानसे सिगाङावहाय जोङो ओ गोखा गोखै जानाय। होनो बेखौबो जानाय जायो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय जे। दासिम दासिमबो जोङो बेफोरबायदि हुदाखौहायो गारा खै आरोना।
सौ थुखैनाय समाव।
औ।
मोसौ थुखैनाय समावनो जायोमोन ना?
औ औ औ।
मोसौ थुखैयो इदिनो गोद फागोखै फुङावहाय खोमसियाव मोसौ थु फैसिगोन। गोखा गो खै नागिरनानै ज'यै मानि जासिगोन उम। गोखा गोखैयाथ' बहुद रोखोमनि दं
औ औ एक्स' एकथा होननाय खोनायो बेखौहायो फुंखा जानाय होनो। ओमफाय बे बेखौ जायोब्ला बेमार आजार जाया होन होनोमोन आरोना गोदोनि आ बै आबौ मोनहा। बिनिखायनो दासिमबो जोङो बे हुदाखौ गारा खै दासिमबो आथि खालनि मुगायावबो जोङो फुंखा जानाय होननायखौ जोङो जानाय जायो आरो
जायो बिदिब्ला
आब' मोननिखैबो बेफोर उम हुदाफोराहाय बा बेफोरखौहायो बावनानै थांदों थांबाय ना दासिमबो आथि
सोलिगासिनो गोदोनि जि नेम बेफोरो जोंनिथिंबो बेफोरबायदिया सोलिगासिनो बिदिनो इस्कुल थांनानै खोमसि खोमसि थुखैखांनानै बिदिनो ज' नागिरलायनानै लोगोफोरजों ज' लोगो नांनानै माने थायो आरो। खाङो इदिनो खोमनि दंना गोखा गोखै बेफोरखौ ज' ओ खुनथुमनानै खाना लाबोनानै संनानै जायो आरो। बिदिनो गोदोनिफ्रायनो आबै आबौआ फोथायबोनाय दंना बेफोरखौ गो खा गोखैखौ जाबाथाय ओं बेमार आजारफोरा हामो। माने बेमार आजार जानो नागिरा। ओननाय बेफोरबायदि फोथायनाय दं आरो बेखौनो जों दासिमबो फोथायो आरो।
औ। औ दे होमबा आब ब'ना गोजोननाय थाबाय आबनिसिम।